दो औ औ औ
ओ दानिया जोङो ओ सावरायनायनि आयदाखौ लागोन गोदोनि बर' सुबुंफोरा सावरि जालायनाय आरो आरो आथिखालाव माबायदि सोलायखो बेनि सायाव सावरायगोन
जागोन नोंथां
औ सावरि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोनाय ओ गामिनि खौसे जानानै ज' ज' खामानि मावलायनाय बायदिफोरखौनो जों बुंनो हायो गोदोनि समाव माइ गायनाय समाव गामिनि सा साफ्रोमबो ज' जालायनानै न'खर न'खर थांनानै ओ जयैनो खामानि मावनानै ओ जयैनो जानाय लोंनाय बानायनाय बेखौनो जोङो सावरि जानाय होननानै बुङो गोदोनि समाव जोङो बांसिनै माबा मोनसे खामानि मावनो लायोब्ला सानसेनो हायै खामानिखौ जोङो जयैनो मावनानै सानसे बा साननैजों फोजोबनाय खामानिखौ जों नुनो मोनोमोन ओ बैफोर खामानियाव जों गोबां रंजा बाजा ओ गावजों गाव एदावनाय जंखायनायबो जों बैबादि सावगारि खौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां थासारि खौनो जों सोलायनाय नुनो मोनबाय आथिखालाव जोङो सावरि जानायनि सोलायै गावबा गाव न'खराव रांनि हेफाजाबाव गुबुनखौ ओ माइ गायनो खामानि मावनो बायदिसिना खामानि मावनाय नो रांनि हेफाजाबावसो जोङो खामानि मावहोनायखौ नुबाय आरो जों थिखालाव सावरि जानाय होननायखौनो नुनो मोनलिया दा बे आथि गोदोनि समाव जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेयो सोलायनाय सौफैबाय दा बे सोलायनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होननानै सानो
उम ओ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिमबो ओ सावरि जानाय होननानै बुङोब्ला जिहेथु नोंथाङा बुंलांगो जोंनि गोदो- गोदायनिफ्रायनो फैनाय मोनसे ज' ज' खामानि मावबोनायनि खान्थि नाथाय बे खान्थिया सावरि जानाय खान्थिया आथिखालाव सोलायबोबाय एबा जोङो आथिखालाव सावरि जानायखौनो नुनो मोनखालिया मोनबाङाओन मोन मोनबांलिया उम अब्ला जोङो बे सावरि जानाया आथिखालाव मानो गैला बेनि जाहोननि सा ओ सावरायनो गोनांब्ला आङो बुंनो सानो जे उम सुबुं माहारिया समखौ बुजिनो रोंबाय ओ सोलोंथाइ बिथिङा बर'फोरनि गेजेराव बांनाय लोगो लोगोनो ओ बिसोरो समखौ ओ बेेलु होनो रोंबाय बा समखौ बेसेन होनो रोंबाय उम सावरि जानायाव ओ मोनसे न'खराव सावरि जायो बेयाव ओ सानसे नङाब्लाबो ओ सानसे सानसेनि खावसे समा ओरैनो थांगारो खामानि मावनायजों बेयाव खामानि मावनायजों लोगोसे बेबायदिनो बेयाव जानाय लोंनाय लोंला जाला खालामनानै ओ गाव गावनि देहायाबो एसे खस्थ' जानाय बा ओ ओ लोरबां जानायखौ जोङो मोननो हायो अब्ला बेखौ बेफोरखौ नायोब्ला सुबुङा उम सोलोंथाइनि सोलोंथाइ बिथिङा बांनाय लोगो लोगोनो बेफोर ओ खामानिखौ एंगारबोनानै गाव गावनि ओ जिउआव जानाय मुखुब ओ थासारिखौ बजबनानै लानायनि थाखाय ओ आथिखालाव बे सावरि जानायनि बिथिङा ओ गोमालांबाय होननानै आङो सानो ओ दोरोङारि हिसाबै बियो मोनसे जोंनि बर' समाजनि मावनो गोनां खामानि बिखौ जोङो जेब्लायबो उम लाखिनांगौआ गोनां अब्लाबो ओ खायसे दोरोङारि फैनायब्लाबो जायमोन माखासे जिउआव जाथावना नङा जोङो बेखौ ओ एंगारनाया आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सा सानो नोंथांनि बादिब्ला मा जाथावना होननानै सानो?
औ नंगौ ओ गोदोनि समाव जोङो जयैनो सावरि जालायनायखौ जों बांसिननो नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जों नुलिया दा बिहनि जाहोनखौ नोंथाङा समनि आंखालखौनो होननानै बुंदों। नंगौ ओ आथिखालाव सोलोंथाइ लानायनि उनाव सुबुङा समखौ बुज जिनो मोनबाय आरो समजों खारफानो सोलोंबाय ओ जिहेथु गोदोनि समाव मोनसे खामानिखौ मावनो लायोब्ला ओ सानसेनि समाव ओ मोनसेल' न'खराव खामानिया जाफुंनाय खौ नुयोमोन नाथाय ओ गाव गावनि खायसे न'खराव माखासे खामानिया ओरैनो गोग्लैसोनानै थायोमोन। बिनि जाहोनाव आथिखालाव ओ समानै समजों खारफानो न'खरनि खामानिफोरखौबो गुबुनजों लोगोसे लांफानो थाखाय गुबुनखौ रां होनानै रांनि हेफाजाबाव बैफोर खामानिखौ मावहैयो आरो समनि गेजेरावनो बैफोर खामानिफोरखौ गोख्रैयैनो फोजोबनानै लानो हानायखौ जों नुयो आरो। आरो बेखौनो बुंनो हाबावदि ओ गोदोनि समाव जे सावरि जानाय बैफोर खामानिनि उनाव जयैनो न'खराव लोंला जाला खालामनाय बैफोर खामानिनिफ्रायबो गोबां समा आंखाल जायो आरो जौ जुवानि जानाय लोंनायाव ओ खामानिफोरजों नस्थ' जानायजों लोगोसेनो ओ देहायारि माखासे लोरबांथिबो जानायखौ नुनो मोनो आरो खायसे समफोराव माब्लाबा माब्ला बा गावजों गाव ओ नांलाय खमलाय जानायखौबो जों नुनो मोनबोद दों बेफोरनि थाखाय जोङो आथिखालाव सावरि जालायनाय गोमानैनो थांनायखौबो जोङो ओ गोरोन्थि होननानै साननो हाया मानोना समजों लोगोसे सुबुङा खार फानाया जोबोर गोनांथि। बिनिखायनो आङो आथिख खालनि समखौ लानानैनो आथिखालनि थास खौनो आं मोजां थासारियाव फैबाय होननानै बुंनो सानो आरो।
औ औ उम आंबो नोंथां बायदि साननाय आंबो ओ बेखौनो बुंनो सानो जे ओ जि जिउआव मानसिहा जिउआव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ ओ बुहुमनि सुबुं फोरा जेसेबो जसेबांखि दावगादों। बर' सुबुंफोराबो बिसोरबायदिनो दावगानो ओ रोंनांसिगौ बा हानांसिगौ अब्ला ओ जोङो गोदोनि बिथ थिंखौ गारनानै ओम बिर'फ्रा मा खामानि मावनानै मा खामानि मावथाबनानै जिउखौ दैदेनगासिनो दङ जोङो बेखौ नायनानै ओ बर' समाज जिआवबो जोङो सोलाय नायखौ लाबोनांसिगौ अब्ला आङो बुंनो बुंनो सानो जे ओ फिन सावरि जाया आथिालाव सो होननाय बोनाया ओ बिनो मोनसे बि जों बर' हारिनि जौगास जौगा जौगाबोनायनि ओ मोनसे बिदिन्थि। होननानै आङो बुंनो सानो आरो। बेखौनो बुंनो सानो नोंथां।
औ नंगौ ओ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आथिखालाव सुबुङा ओ बिजाब फरायनो मोननानै सोलोंथाइ लानानै जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों। आथिखालावबो गोबां लेखा फरायि सुबुं दं आरो बिथांमोननि न'खरा रांखान्थियारि गोग्लैसोनाय। जायनि जाहोनाव बिथांमोना गोदोनि समाव जेरैबायदि सावरि जाबोदोंमोन बै समाव गोरलैयैनो गावबा गावनि न'खरनि खामानिफोरखौ ओ थाबैनो फोजोबनो हायोमोन एबा गोरलैयैनो रां रुफा बाहायालासेनो फोजोबनो हायोमोन। नाथाय आथिखालनि सु सोलायनायाव बिथांमोननि न'खरा ओ गुबुनखौ रांनि हेफाजाबाव खामानि मावहोनो हायि जानायखौ नुनो मोनदों। जायनि थाखाय बिथांमोननि न' ख'रा बांसिन गोग्लैसोनाय जानायख नुनो मोनदों आरो। दा जोङो गुबुन फारसेथिं नायनो थाङोब्ला औ दा गुबुन फारसे थिं नायनो थाङोब्ला बिथांमोन बादि रांखान्थियारि आंखालनि न'खरफोरनि थाखाय जोङो आथिखाल थासारिखौ गाज्रि होननानैबो बुंनो हायो। मानोना बिथांमोना समजों खारफानो हायैनि जाहोनानो जाबाय सोलोंथाइनि आंखाल। जिहेथु बिथांमोना सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय बेजों लोगोसेनो रांखान्थियारि जौगाखांनो हायैनि थाखाय बेफोर खामानिखौ ओ रां होनानै गुबुनखौ मावहोनो हायाखै। जायनि जाहोनाव बिसोरनो दासिमबो ओ न'खर न'खर सावरि जानायनिनि गोनांथिया बिसोरनि थाखाय ओ नांगौ जानानै फैयो आरो दा आथिखालावबो जों नुनो मोनो बेफोरबायदि न'खरनि थाखाय गामिनि गोबां सुबुंफोराबो हेफाजाब होलायो। हेफाजाब होआ बे नङा। नाथाय जों हेफाजाब होनायखौ आथिखालावबो सोलिनायखौ नुदों आरो दा बेफोरनि गेजेरजों ओ जोङो मोजां थासारिसिम लाबो दों आरो गामिया खौसेनो गोरोबनानै थानो हानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ। अब्ला ओ बेखिनियाव बुंनांगोनदिे जोङो सावरि जानाया मोनसे बर' हारिनि ओ खौसेथि बांनायजों लोगोसे ओ गंसे गोरिब बा गैयि न'खरखौ माबायदि हेफाजाब होबोदों बिनि मोनसे नेरसोन होननानै जोङो बुंनो हागोन। ओ नोंथाङा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बे गोरिब थाखोनि सुबुंफोरा फै रां खरस खालामनानै गाव गावनि न'खौ सोरजिनानै लानो हायाखै बि फोर बायदि होननानै अब्ला जोङो ओ बेयाव बुंनो नांगोनदि ओ बे बाथ्राया थारैनो सैथो। ओ बर' समाजाव आथिखालाव सावरिया गैथारला जोङो बेखौबो होननो हाया। उम सावरिखौ सुबुंफोरा खालामनो लिंनो सानो नाथाय ओ समनि आंखालावसो बिसोरो ओ बै गंसे न' ख'राव ज'यैनो के नुजाहैनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला बयहाबो जिउआव गोबां मावनो गोनां खामानि थानायलाय गासिबो गाव गावनि खामानियाव मुखुब जाजोब्बाय बिनिखायनो ओ बै गंसे न'खराव ओ सावरि लिङोब्लाबो माब्लाबा समाव नुजाहैनो हानायखौ नुनो अब्लाबो आथिखालावबो ओ जोङो सावरि जानायखौ बर' समाजाव नुनो मोनोदि जेब्ला गंसे न'खराव हाबा जागोन बे न'खराव ओ जागायनायनिफ्राय लानानै हाबानि समाव जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम गामिनि सुबुंफोरानो बिसोरखौ हेफाजाब हैनायखौ नुनो मोनो। बेयो मोनसे सावरि नङा अब्लाबो बेयो सावरि जानाय बायदिनो मोनसे बिदिन बिदिन्थि होननानै बुंनांगोन। जेरै ओ उम हाबानि सायना सालि लुनायनिफ्राय लानानै ओंखाम खुरनानै जाहोनाय ओंखाम संनानै जाहोनाय बेखौ गासिबो समाजनि मानसिफोरानो गंसे न'खरनि थाखाय ज'यै मावनायखौ नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसेनो ओ आथिखालाव मोनसे सावरायथाव गोनां होननानै बुङोब्ला सावरि जानायनि उम गेजेराव ओ हाबानि समाव बन सिननाय बे बन सिननाय बे बन सिननाया आथिखालावबो सावरि महरै जानानै जोङो थानायखौ नुनो मोनो आरो आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांनि बायदिब्ला बोरै जा
औ नंगौ ओ आथिखालाव नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि गेजेराव सावरि जालायनाया जोबनानै थाङाखै दासिमबो सोलिगासिनो दङ ओ गुबैयै जोङो न'खर बबेबा न'खराव माबा मोनसे मि गिदिर हाबाफारि जेरै हाबा हुखा सोरनिबा ओम जोनोम सान सोरनिबा ओ थैनायनि माखासे हाबाफारिफोर बे बेफोरबायदि हाबाफारियाव गामिनि सुबुंफोरा खौसे जानानै खामानि मावहैनायखौ नुनो मोनो बेफोरखौबो जोङो मोनसे सावरि होननानैनो बुंनां मानो ना समाव जोङो खौसेयैनो ओ ज'यै जानाय लोंनायखौबो मावनाय जायो जायनि गेजेरजों जोङो ओ दान्दिसेनि गेजेरावनो खामानिफोरखौ फोजोबनानै लानो हायो आरो नाथाय बैफोर खामानिखौ जोङो रान होनानै खामानि मावहोनायखौ जों आथिखालाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनाखै बेखौ दासिमबो खौसेयैनो गामिनि ज' जानानै दान्दिसेनि गेजेराव खामानि मावनानै फोजोबनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेखौबो जोङो गामिनि गेजे जेराव खौसेथि लाबोनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनि गेजेरजोंनो ओ जोंनि माखास से न'खरनि गिदिर गिदिर हाबाफारिफ्रा गोरलैयैनो जाफुंसारनानै थाङो आरो बेनि बेनि फिथाइ महरै जोंनि ओ जाय बिथांमोना बै खामानि हाबाफारियाव हेफाजाब होफैदोंमोन बिथांमोनखौ ओ मोजाङै जानाय लोंनाय खालामनानै बिथांमोनखौ ओ गोजोननाय बावो आरो
औ औ नोंथाङा सैथो बात्राखौनो बुंदों जुदि जेब्ला जोङो सावरायगोन सावरि आरो आथिखालनि आथिखालाव बेबायदि माबायदि गोहोम खोख्लैदों होननानै अब्ला जोङो ओ सावरिनि सावरायनायाव सावरिया सरासनस्रायै सावरि जानानै थायाबाला हायाखौ नुनो मोनाखैब्लाबो ओ जोङो समाजनि गेजेराव सम सुबुंफोरा गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया दासिमबो दङ होननानै जोङो बर' समाजनि गेजेराव बुंनो हागोन होननानै आं सानो आरो
औ नोंगौ दा आं बुंनो सानदों आथिखालाव समनि आंखाल होननानै बुङोब्लाबो ओ जोङो बे सावरि जानायखौ आबुङै फोजोबनो हाया मानोना आबुङै फोजोबोब्लाबो जोंनि समाजनि गेजेराव जेराव सुबुंजों सुबुं न'खरजों न'खर गोरोबलायनायखौ जोङो खोमानानै लागोन बेनिखायनो जोङो बैफोर सावरि जानायफोरखौ आबुङै फोजोबालासेनो नांगौ समाव जोङो खौसे जानानै खामानिफोरखौ ज' ज'यैनो मावलायनानै मोजाङैनो फोजोबोब्ला जोंनि गेजेराव सावरि जानाया ओ अराय समनि थाखाय थांनानै थानो हाबाय थागोन आरो ओ गावब गावनि गेजेराव गामि आरो ओनसोलाव जोङो जयैनो गोरोबलायनानै थानो हागोन होननानै आं बेखौनो सानो आरो
नोंथाङा सैथो बाथ्र्राखौनो बुंदों दा जोंनि सावरायनायनि समा एसेयावनो जोबसिगोन आं बेनिखायनो बे सावरायनायखौ दोनथ'नो सानो
औ नोंथांजों ओ बर'फोरनि सावरि जानाया गोदो माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि जाखो बेनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों
गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिमबो गोजोन्थों